नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङना?
दङ।
ओम आं नोंथांजों फंनैसो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओम। दे जागायदो नोंथां बिदिब्ला।
जोंनि बर माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौनि समाव जोङो बांसिनानो जोङो
सात सातदिन फालिनायखौ नुबोनो मोनोमोन आरो बै समाव जोङो बोराय बै समाव गोदो आबै आबौ नि समाव खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनानै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' ग थाय ज' ज' जानानै नखर नखर माइरं मागियोमोन, मोसायोमोन, बेजों लोगोसे बोथोराव फैनाय होनानै खुलाबो होयोमोन आरो बैसागुनि जोंहा सानसे सिगां बा मोसौ थुखैखालि जोंहा गोखा गोखै मैगं नागिरनानै सातथा मैगं बायदि मैगं नागिरनानै जोङो संनानै जायोमोन जायखौ जोङो बोथोराव फैनाय बेमार आजारा जानो हाया होननानै फोथायनाय थायो, नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
नोंबो फंनैसो फोरमायना होदो दे बैसागुनि बागै।
औ जागोन औ। ओ बैसागुआथ' जोंनि बर' फोरनि आंगो आगु फोरबो नङा होनबा नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बैसागुआ जोंनि बर'निनो आंगो फोरबो जों बैसागुखौ बोसोराव खनसेल' मोननायलाय जों बेखौ बर' माहारिफ्रा गासैबो गोसो होनानै रंजायो बाजायो जेनेबा आरो बैसागुआव बैसागुखौ सात दिन फालिनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि दिनावहाय थाम एबा ब्रै सानल' मोसानायखौ नुसै नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा बर'निनो जोंनि आसामाव थागिबि थानाय बर'फ्रा गा गासैबो बैसागुखौ फालियो
औ
उम आरो ओरैहाय बैसागुआ जोंखौ जोंनि
दा साइडनि साउन्डखौ खम खालामबा मोजां जागोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां। औ बैसागु दे नोंथाङाबो बैसागुनि बागै बैसागुआव मोसाबा मा माबायदि फिलिंस मोनो एबा बैसागु बोथोराव रंजानानै माबायदि ओमफ्राय नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा होनदों नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथां। दे बिदिब्ला होमबा।
थ' जोङो गोदो आबै आबौनि समाव सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरि, गथ' गथथाय गावनि फं सेरजा जथा दामनानै जयोै ज' ज' जानानै न'खर, न'खर माइरं मागियोमोन मोसायोमोन बेजों लोगोसे बर'फ्राथ' मोनसे हुदा दंखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
जौ बिदै बैफोरबायदि जौ बिदैफोरखौथ' जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों। नाय आबौ आबै फोरनि मुगायावनो जोङो बै जौ बेसादखौ लोंबोबाय थानाय मोनसे बर'नि लोंग्रा बा फेग्रा निसा जायखौ बुङो जों जौ बिदै माइब नङा होनबा नोंथां बै बेफोरखौ जों दासिमबो बाहायो नाथाय गोदोनि जों दानिजों गोबां फाराग नुनो मोनसै। गोदोनि दिनाव सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै ज' ज' जानानै खाम सिफुंजों न'खर न'खर मोसानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा आथिखाल मुगायावहाय मोसाब्लाबो गोबां फाराग बांसिनानो माने केसेदनि दाननाय मिउजिक बायदि जों मोसानायखौ नुनो मोनसै
आरो बेजों लोगो से हौवायानो हिनजाव जानानै बा दखना गाननानै मोसानाय सेंग्रा सिख्ला आलदा, बोराय बुरि आलदा मोसानाय नुनो मोनसै आरो गेदेरखौ मान होनाय, उन्दैया गेदेरा उन्दैखौ अननाय, बेफोरबायदि हाबा बे फोरबायदि मान सनमान लालायनायखौ दानि आथिखाल मुगायाव बुहुत खम नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां?
औ नों
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
गोदो गोदो गोदाय आबै आबौनि समावथ' उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय, गेदेरा उन्दैखौ अननाय बैफोरबायदि सनमान लालायनाया सोलिबोबाय थायोमोन। बोथोराव मावनाय गेना गोरोन्थि दाय-दोफोन बायदि नांलाय खमलायखौ बैसागु फोरबोआव निमाहा बिलायनानै गावजों गाव गोरोबलायनानै जमा जमा मोसायोमोन रंजायोमोन नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव गोबां फाराग नुनो मोन सै नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
नोंथाङाबो एसे गुवारै फोरमायना होदो बैसागु फोरबोनि बा गै हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां, औ औ। ओ नोंथां जोंहाथ' बैसागुखौ जोङो गोबां बर'नि बर'फोरानो फालियो नङा होमबा? नोंथाङा खोनादों ना? दा बिदिनो होनोब्ला बैसागुखौ दा बिदि होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुखौ बयबो बर' सुबुंफ्रानो फालियो जेला जोंनि आसामाव गासैबो बर' सुबुंफोरा बैसागु खौ रंजायो मोसायो बिसोरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
दा बेनिखायनो जोंहा बैसागु बोथोरखौ एबा बैसागु फोरबोखौ गाब होनो थाखाय जों बर' लाइमोनसा लाइमोनसि बोराय बुरै गथ'-गथाइ गासैबो ओंखारनानै जोंहा बैसागु फोरबोखौ फोरबोखौ रंजानांगोन एबा बैसागु फोरबोखौ फालिनांगोन दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंना बैसागुखौ बैसागुखौ गोबां बर'फ्रानो फालिनाय होयो जेब्ला आरो जे लोगोसे बैसागुआ जोंनि बर'निनो आंगो आगु फोरबो बै बोसोराव गिबि जागायजेननाय फोरबो हिसाबै जों फालियो। बैसागु बैसागु दिनावहाय जोङो मोनसे नियमबो नङ'-दङ' बेनि न'खर बैनि न'खर गोजान खुरमानाव आलासि जालाय लायनाय आरो बै सागुआव मोसानाय रंजानाय बाजानाय गासैबो बर'नि नेम निथियाव सोलियो। आरो बैसागुनि रंजानायनि साननैसो सिगां जोंहा ओ गा-न'आवनो गामियाव गोखा-गोखै बुथुमनानै जे मैगं-थाइगं गोखा गोखै बुथुमनानै जायो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो बैसागु बोथोरखौ रंजायो मोसायो नङा होनबा नोंथां? दा बेनिखायनो, नोंथाङा खोनादों ना? बैसागुआ जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो बो हिसाबै जों बैसागुखौ फालियो रंजायो बाजायो। आरो बैसागुआ जोंनिनो गिबिसिन फोरबो। नोंथाङा खोनादों? हेल' नोंथां। ओ बैसा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ जों फालियो मोसायो बयबो बर' सुबुंफोरा गानो जोङो गोजा गोमजायै फालिलायो बैसागुआ जोंनि बर'नि आंगो फोरबो हिसाबै जों बैसागुखौ बैसागुखौ जों रंजायो बाजायो नोंथाङा खोनादों ना? बैसागुआ जोंनिनो बर'नि आंगो हारिमु हिसाबै जोंहा जों बर' रायजो राजाफ्रा जों बैसागु बोथोर खौ लाखिलांनांगोन एबा जों बैसागुखौ बैसागुआव बयबो गामियाव ओंखारनानै जों बैसागुखौ मोसानां गोन मुसुरनांगोन दामनांगोन देनांगोन जोंनि बर' हारिनि खाम सिफुं जुथा सेरजाखौ लानानै जोङो बैसागुआव बैनि न'खर बैनि न'खर गामि होलैनो जोङो ओंखारनानै मोसानाय जायो बुंनो थाङोब्ला बैसागु बोथोरखौ जोङो बयबो बर'फ्रानो फालियो जेब्ला जोंहा बैसागुआव बैसागुनि आंगो फोरबो बैसागुआ जोंहा थिग बिदिनो बुंनो थाङोब्ला दा बैसागु बोथोराव रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो जाजोबो जोंहा बैसागुआव। जोंओ रंजायो बाजायो गाम बोराय बुरै गासैबो मोस मोसायो मुसुरो गोदोनि दिनावथ' सिनि सान एबा दान मोनसे जों बैसागुखौ फालियोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जोंहा बैसागुखौ थाम सानल' फालिनाय नुनो मोनसै बेनि जाहोनानो जाबाय गावजों गाव हेफाजाब होलायै गावजों गाव ग्रुपथ' गैलायै जानो हमबाय दानि दिनावहाय दा जोंहा बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां रंजानांगौ बाजानांगौ बैसागुआव जोंनिनो बर'नि आंगो आगुफोर जोंहा दा समावबो जाना फैबाय नोंथांखौ बे कमनि गेजेराव लो लोगो मोननानै रोजा रोजा गोजोन्थों नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन्थों नोंथां। नोंथांङा खोनादोंना नोंथां? ओ दे बिदिब्ला ना नोंथां दोनथ'लायनोसै नोंथां।